नोंथांनिसिम बेलासेनि गोजोन हामग्लायनायखौ बाहहरग्रोनाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो। गोजोन बेलासिनि गोजोन हामग्लायनाय सासे हरनाय थाबाय।
बिदिब्ला जोङो दिनै नोंथांजों आंजों बिदि बर' गामिनि सोमोन्दै जोङो सावरायनोसै। बर' गामि होनोब्ला जोङो मिथिखायो मिथिंगाजों आबुं जों बेनो सोमोन्दै गुवार बिजिनानै सावरायगोन।
औ बेयो जोबोर मोजां टपिक। आरो बेफोरनि बागै ज सावरायनाया जोबोर मोजांथार जागोन नोंथां।
औ बिदिबालाय जोंहा गामि होननाय लोगो लोगोनो मिथिंगा जों आबुं दैमा दैसा खाथिजों थानाय बोहैलांनाय सोरगिदिं बिदिनो बिफां लाइफां दावउमा दावसानि मेथाइ रोजाबनायफोरजों आबुं जोंनि बर' गामिफोरनि सोमोन्दै जों सावरायनाया जोबोर गोनां आरो जों बेनिनो सोमोन्दै सावरायगोन। जोंहा बर' गामि बर' गामियाव जोंहा मा मा थायो होनोब्ला बर' गामि होननाय लोगो लोगोनो दाबसे गामिखौ जों गोसोखांनानै जों सावरायनो हायो जोंहा बर' गामियाव जोंहा बर' सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय हुदा जि जानाय लोंनाय बेफोरफोरखौ जों सावरायनो गोनां जायो। बर' गामिया मिथिंगाजों आबुं हाजो खाथियाव थायो आरो बे हाजो जों समायना नुजोबनाय। मिथिंगाजों सोरगिदिं आबुं बेंजोबनानै थानाय बर' गामिया गोबो गोबां सोमखोर मिथिंगाजों समायना आरो बेहाय सुबुंफोरा मोसा दाावमा दाउसा सैमा अमा दाउ फिनानै गोबां बिदि
सोलियो आरो गोबां बिदिनो अमाफोरनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय थास'फोरखौ ख हानानै गुन्दैफोर होनानै अमाफोर फिसियो जायखौ बर' आइजोफोरा फार बाजाराव लांनानै बा न'निफ्रायनो बेफारिफोरनो फानहरनानै रांफोरखौ खामायो आरो गोबां बिदिनो दाउफोर लानानै फाननानै रांफोर खामायनानै न'खरफोरखौ सोलियो आरो बर' गामिनि ओ जायनासिन नुहोनायानो जाबाय बर'फोरनि आइजोनि आखायजों दानाय लुनाय हुदा बे दानाय लुनायफोरा बर' गामिनि दाब- दाब न'खरफोरावनो थाफ्रामजोबो। जाय इसालियाहा बर'नि समाजनि नेरसोन बायदि थायो आरो बर' समाजनि बयनिबो न'खरावहा खामसालि नुगोन बे खामसालिया
बर'फोरनिया
उम गुबुनफोरनि बादि नङा नाथाय बे बर'फोरनिया खामसालिया सा ख'नायाव नङाबा सोनाब खनायाव थागोन बे बेफोरबायदि जोंनि बर'फोरनि न'नि खामसालिफोरखौ जोङो ओंखाम इसिंफोरखौ जोङो मोननो हायो। आरो खामिसालि गोनां न'फोरखौ जों मोननो हायो जोंनि बर' फोरनि गेजेरावहा गोबां बिदिनो जानाय- लोंनाय हुदाफोरखौबो जोङो गोसोखांनो गोनां जायो। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बर' गामिफोरनि गेजेराव बर' गामि होनोब्ला जोङो मावनाय दांनायफोराव सावरि बादायलायनाय बा सावरि बोलायनाय बेयो थाथारो। जोंहा बर'र फोर समाजनि गेजेराव बिदि सावग्रि बोनाया गोदो गोदायनिफ्रायनो दंबोयो आरो दाबो दंबोयो जोंनि बर' गामिखौ जोङो गोसोखांना सानहरनाय लोगो लोगोनो जोङो बैनि न'आवहा सावरि जानाय आरो बैनियाव जाखांब्ला -' बै न'नियाव सावरि जानाय बेखौ जों मोनो आरो मावनाय दांनायनि बिथिङावबो जों सानहरनो गोनां जायो। बर' गामिफोरा हा बिदिनो गय बिफां थाइजौ बिफां खान्थाल बिफां बेफोरबाजि जों आबुंखायनो जोंनि सोमखोर मिथिंगाया समायसारखायो आरो बे बर' गामिनि औ -औ अखुमावहा जोङो खुमब्रा नुगोन जोगोरोनार नुगोन आरो बर' गामिफ्रावहा जोंहा बिदिनो औवानि बेरा होनायफोरखौ जोङो बांसिन नुयो आरो थिंनि होनाय बेराफोरखौ बांसिन नुयो। आरो बेबायदिनो मोसौ खाग्रा गुवालिफोरखौबो जों मोननो हायो मानो होनो ब्ला बर' हारिफोरा बर' गामिनि सुबुंफोरा मोसौ अनफावरि आरो मोसौफोरखौ जोङो अनो। आरो अननानैहा बेनि थाखायबो जोङो न' गुवालि लुनानै होयो आरो बे गवालियाव दोननानैनो जोडो फिसा जागि होनाय जायो आरो बिनिफ्राय जोङो गाइखेरफोरखौ जोङो लोङो आरो गोबां बिदिनो गाइखेरफोर खौफाननानैबो जों रांफोरखौ खामायनो हायो। बर' गामि होननाय लोगो लोगोनो जोङो गोसोखांबावनो हायो जि दै दैफोरखौ जोंनि बर' गामि फ्रा दैसाफोरनिफ्राय जों बाहायो आरो दैसा खाथिफोरावसो जोंनि गामिफ्रा थायो। दैसा खाथिनि दैफ्राव जोङो जि जोमखौ सुहैयो आरो गोबां ना ओ खांख्राइ हमनानै साम'फोर खननानै जोङो जायो। आरो गोबां जोङो बे फोरनिफ्राय मोननाय ना खांख्राइफोरखौ जों फाननानैबो जोङो रांफोरखौ खामायनो हायो। बर' गामि फ्राव गोबां रोखोमनि बिदिनो थांलाय हायलाय हान्थिनाय लामाफोरनिबो गोनां आरो बे हान्थिनाय लामाफोरा गोबा गोबां साखोन सिखोन थायो बर' गामिफ्राव। ओ गोबां बिदिनो गाज्रि बेसादफोरा थाया। प्लास्टिकफोरखौ जोंनि बर' गामिफ्राव बारा बाहाया जायनि जाहोनाव जोंनि बर' गामिनि बे मिथिंगाया समायना थायो आरो जोंनि पलिसनफोरा खम थायो। बर' गामिफोरावहा जोङो जलंगाफोरखौ जोङो बर' आइजोफोरा गावाय दानाय जि जोमसोंहा बानायनानै बाहायो आरो गोबां बिदिनो खादाफोरखौ जोङो औवा फोरनिफ्राय मोननायफोरखौ जों जों बाहायो औवा बारि बेफोरबायदि जोंनि बे बर' गामिया फिथाइ सामथजों आबुं जोङो फिथाइ सामथाइफोरखौबो जोङो बर' गामिबो फोरावहा मोजां गोरलै मोजां फ्रेस फ्रेसफोरखौ जोङो मोनजायो।
बर' गामिफोरावहा जोङो सावरायनोथ थाङोब्ला गोबां रोखोमनि बिदिनो रंजाथाव फोरबोफोरखौबो जों नुहुरो बर' गामिफ्राव गोबां फोरबोफोरखौ फालियो ओंखाम गोरलै जानायफोरावहा गोबां रंजायो आरो सावरि बादायलायनानै गोबां आबाद फोथारफोरखौ समायसार होयो आबाद मावनायजों बेफोरबायदि जोङो बर' गामिफोरनिखौ जों सावरायनो हायो नोंथाङा बिनि सायाव फंनैसो बुंनो
औ नोंगौ जों बर' गामि होनब्ला जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जों मोनथिबोखायो आरो बरफ गामियाव गोबां बेबायदिनो खामानिफोर खौ सावरि बादायलायनानै खामानिफोरखौ मावनाय जायो जेरै ज जों बुरै गामियाव बेबायदिनो एम्फौ फिसिनायफोरखौबो जों बेबायदि नुनो मोनो बे एम्फौखौ बेबायदिनो एन्दाफोरजों मिथिंगानिफाय मोननाय बेबायदि एन्दाबफोरजों बेबायदि जाहोनानै एम्फौफोरखौ जाहोनानै बेबायदि फिनाय जायो आरो बेफोरखौ जोङो फान-फाननोबो हायो आरो न'आवबो बेबायदिनो जानो हाय आर गोबा जोखोमनिबो बिदिनो जों जोंहा बर' गामियाव बेबायदिनो आबादफोरबो मावनाय जायो बेबायदिनो माइनि आबादफोरखौबो गोदो गोदायनिफ्रायनो मावबोगासिनो आरो बेबायदिनो गोदान खेथिफोरखौबो जों नि आबौ आब बै मोननि गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबायदि मावबोनायखौ जों नुनो नुबोगासिनो। बेखायनो जोंबो सोलोंनि बेफोरखौ गासैखौबो जाहाथे जोंनि गोदो गोदायनिफाय सोलिबोनाय बेबायदिनो खामानिफोरा जाहाथे गोमानानै थाङा बे खायनो जों साफ्रोमबो बेदि खामानिफोरखौ जों मावलांनाया जोबोर गोनांथार। बेफोर खामानिफोरखौ जों मावलांबाय थायोब्लासो जोंनि उन्दै एबा इयुन जोलैनि बिदि गथ'फोरा बेबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोरख खुदिया गथ'फोरा बेबायदि सोलोंलांनो हागोन जों बेफोर बिथांमोनखौ फोरोंलांब्लासो बिथांमोना जों जों फोरोंनायखौ गोसोआव लानानै बिथांमोनहाबो बेबायदिनो सोलोंलांनो हागोन। जों जेफ ब्लायबो बर' गामि होनोब्ला जों मोनथियो बेबायदिनो गोबां बेबायदि दाउ अमा फिसिनायफोरखौ जों नुनो मोनो जोंनि बर' आइजोफोरा दाव दाउ अमा फिसिनानै बिदिनो जिउ खुंबोगासिनो। दाउ दाउ अमाफोरखौ बेबादिनो फिसिनायजों लोगोसे न'खरनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बिदि सुफुंगासिनो बेफोरखौ दाउ अमाफोरखौ जोङो फिसिनानै जोङो बेबायदिनो फानहरनान नै रांफोर मोननानै जों न'न न' नांगौ जानाय बेबायदिनो गोबां मुवा बेसादफोरखौ जोङो बायनानै लानो हायो आरो गोबां रोख खोमनि मुवा बेसादफोरखौ जों बायनो हायो। बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ न'आव नांगौ ज जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों बायनो हायो आरो गरम बोथोराव एबा गोलोम बोथोराव जोङो बेबायदिनो औवा-औवाजों हेबनाय बेबायदि गिसिबफोरखौ बाहायनायफोरखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो औवाजों बेबायदि बाहायजानाय बेबायदि गोबां रोखोमनि जेरै दाला सान्द्रि बेफोरखौ गासैखौबो जों बाहायनायखौ बर' गामियाव बेबायदि नुबोगासिनो। बेनि अनगायैबो गोबां बेबायदिनो। खामानिफोर बेबायदिनो मावनायफोरखौ जों नुबोगासिनो।
औ नंगौ नोंथाङा। मोजांखौनो होनदों जोङो बिदिनो। बर'फोरनि जोङो जानाय लोंनायफोरजों लोगोसे जोङो बिदिनो। बर'फोरा मा मा बाहायो जों बेफोरखौबो सावरायनाया मोजां आरो नोंथां बुंनायफोर बायदिनो बर' गामिफोराव गोबां बिदिनो। मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादफोरनिफ्राय गोदान मुवा बेसाद सोरजिनानै जेरै औवानिफ्राय गिसिब। सेखानि बिखुं आरो गोबां खादा जें ना गुरग्रा खबायाइ जेखाय बे बेफोरबायदिफोरखौ हेबनानैहा जोङो बाहायो।
औ नंगौ जों बेफोर गासैखौबो बाहायनाय जायो। आरो बेबाय बेफोर खौ बाहायोब्लानो जोबोर मोजां होमबनिया जोंहा न आखाइजों हेबनायफोरखौ बाहायोब्ला जोंहा बाहनो। थाखाय गोनांथि गैया आरो बेफोरखौ जों। बेबायदिनो हेबनानै जों फानहैनोबो हायो। जों बेफोरखौ हेबनानै जों न'आव बाहायोब्ला जोंहा रांबो खरसा' जानाय नङा। बेखायनो जों बेफोरखौ बाहायनाया जोबोर मोजां जागोन।
औ नंगौ गोबां मोजां बाथ्रा बेफोरो जोङो बेफोरफोरखौ जोङो सावरायनानै जोङो गोबां। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
बिदिब्ला जोंहा समाबो गोबां जानानै फैबाय जोंहा दिनैनि सावरायनायखौ बेसेखि नियावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
औ जोंहा गोबां सम जानानै फैबाय बेखायनो। दिनैनि सावरायनायखौ बेसेयावनो दोन्थ'नाय जाबाय।
औ नोंथां।